औ औ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आं गोजोन फुंबिलिनि गाहामलाय जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ आं दासान्दि फ्रि नोंथां।
अ ओ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा रायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां नोंथांजों आं रायलाय जागोन ना?
जागोन नोंथां।
आदसा ओ जोंहा बे बुहुमाव गोबां बिफां दंफां लाइफां दं। ना आरोना नोंथां आरो नोंथाङा बयनिबो न'खराव नुयोब्ला खिर खि दरजाफोराव नुनो मोनो थखथा एबा कात। आं बेखौनो सो सोंनो नागिरदोंदि नोंथांनियाव मा बेे दंफांनि कादा खिरखि बा दर्जा बानायनायनि थाखाय मोजां जागोन नोंथाङा बेफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा आं सिगाङाव?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो। दा बुंनो थाङोला नोंथां दंफाङाथ' गोबां दं नाथाय जेरै जों दा बे बेबो जेनेबा जोंहा गोनां गैयै दंना मानसिफोरा बेनि सायावबो जोंहा खाद होनाया सोनारो आरो ना। जेरै दा थोनि मानसिफोराथ' जेरै दाम गोसानि दंफां होगोन जेरै साल दंफां सिगुन दंफां।
औ।
बेफोरथ' होयोबा जेनेबा नोङो गुन जानो हाया नोंथां। मानोना बे जुुग जुग जोरगोन आरो ना बे दंफांखौ होयोब्ला। आरो बिनि बागैबो जों गैयिफोराबो दा जेरै गाम्बारि आरो ओ गाम्बारि आरो बे रोमसिथा दंफां बेफोरखौबो होनाय नुयो आं। नोंथां बेफोरबो रायोब्ला बा खार जायो। बा मोजां जायो। होननानै ओमफ्राय बे रादासुरा आरो फमा। ओ फराय ना मा होनो नोंथां बे बेफोरखौबो होयो आरोना दा साबसिन मोजां होनना बुंनो थाङोबा खोरखिफोराव बे साल सिगुन बेफोरो साबसिन मोजां जायो आरो ना नोंथां मानोना बेफोरो दंफाङा जेब्बो जाया। नों दैयाव गारना दोन बा अखायाव गारना दोन बेयो माने अखा नांबाबो दै नांबाबो बेयो जेबो जानो थाङा मानोना बेयाव गुन जानो हाया आरो बियो माने दंफाङा गोरा बेयाव गुनबो जानो हाया आरोना नोंथां।
औ औ
ओ बेफोरखौ होयोबा आं साबसिन जायो होननानै आं सानो नोंथां। ओ नो नोंथांनि बादिब्ला नोंथाङा खिरखि दर्जाफोराव मा शबे खातखौ लागायोब्लाा साबसिन जागोन होननानै नोंथाङा सानो??
औ आंबो नोंथां बायदिनो सानो ओ जेरै नोंथाङा बुंदों साल सिगुन गाम्बारि हिथासाब सिसु बेफोरबायदि कादा जोबोद गोरा आरोना खि थु नोंथाङादि आवगसो बुंलांबाय। जेनेबा ओ। फैसा जेनेबा दुखिया एबा गोनांनियाव आरोना बिदि सायावसोनो आरोना ना जाय। फ्रा दुखिया बिसोरथ' होनो हाला। हाला थां बेफोर दामि काटखौ ओ थेवबाबो बेयो साल सिगुन सिसुफोरनि काटआ जोबोर मोजाङैनो जायो जेनेबा। बेवहाय गुना जाया आरो ना गोरा नालाय खार थियो औ बिदिनो आरो ना जेनेबा ओमफ्राय आं नोंथांनाव फुंनैसो बाथ्रा सोंबावनो सानदों ओ मा होनो ओ दंफां लाइफांनि जेनेबा बागान। खालामनानै सासे मानसिया जाफुंसार जानो हायो ना नोंथां बे
हायो नोंथां हायो दा आं बेनि बागैनो फंनैसो बुंनो सानबाय नोंथां
औ औ।
दा नोंथाङा जुदि दंफां लाइफां ओ बागान खालामनानै जाफुंसार जानो सानदोंबा नों थाङा मोजां मोजां दंफां गायजागोन जेरै सिगुन दंफां। गाम्बारि दंफां। जे गाम्बारि देंफाङाथ' बारा देरनो सम नाङा नोंथां। माने बियो गायबा थाय माने एसे थाबनो जायो आरो ना। गुबुन दंफांफोरनिसाय दा नोंथाङा जु साल सिगुन सिसु बेफोरखौ गायोब्ला गोबां सम लायो देरनायाव
औ औ
आरो नोंथाङा जेरै दंफांखौ गायोब्ला नोंथाङा गायना दोनबाल' जाया बेयाव नोंथाङा ओ गोसो होनानै खामानि मावनांगोन बा नोंथाङा बेखौ जोथोन लानांगोन बेयाव हां नोंथाङा सम सम हाग्रा एवनांगोन आरो दंफाङाव जेरै माबा बोलो मोननायनि नोंथाङा बेहाय गोबोरखि हासारफोर होजागोन माने हाया मोजां जाबासो दंफाङाबो मोजां जागोन आरो नोंथां दंफांनोबो दा गोबाङा होथारनांगौ जायो नोंथां
नोंगौ औ नोंथां
मानोना दंफाङाबो थोजासे बिबांनि दै मोनोब्लासो बा हासार मोनोब्लासो बेयाबो देरगोन थाबैनो।
औ औ
ओ जेरै नोंथाङा सोंनाय बायदि ओ दंफां गायनानै मानसिया जाफुंसार जानो हागोन ना हाया नो हायो नोंथां ना थाय नोंथाङा दंफां गायोबोब्ला बेयाव गोबां सम नेनो नांगौ जायो आरोना नोंथाङा जेरै जि बोसोर बा स्नि बोसोर बेनि उनाव नोंथाङा जुदि बे दंफांखौ मोजाङै जोथोन लायोबा बे दंफांनिफ्राय नोंथाङा जेरै फांसे दंफाङाव नोंथाङा स्नि रोजा, बा रोजा, बा द' रोजा बा जि रोजा बेफोरबायदि गोबां रां मोननो हायो आर ना । दा गोरलै माबाया जेनेबा नोंथाङा फैसा खामायनो सानोब्ला दंफांनि अनगायै आं साबसिन माखौ सानो मिथिगोन नोंथाङा गय बि दंफां गायनायखौ मोजांसिन जागोन होनना सानो आं नोंथां।
हेलौ